अ हेलौ' नोंथां औ औ खोनादों
मा खालामगासिनो दं नोंथांङा
दं नोंथां जिरायगासिनो
अ बिदिब्ला नोंथांजों दैनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों । नोंथांङा सावराय जागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन
अ बिदिब्ला दैयाथ' जोंनि मोनसे गोनांथार मुवा नंङा होनबा नोंथां
औ
दैखौ जों एंगारनो हायो होननानैबो बुंजागोन मानो होनबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय हाबायाव जेरै जानाय लोंनाय संनाय खाव खावनाय दुगैनाय जि - जोम सुनाय बासन बरतन सुनाय गासै खामानिखौनो जोंङो दैनि अनगायै जेबो राहाखौ मावनो हानाय जाया । बेनिखायनो दैया जोंनि जोबोद गोनांथार होननानै बुंनांगोन आरो
औ
जों जोंनि जानाय आदारखौ लोगोसे दैबो लोङांब्ला जानो हाया दैया जोंनि जानाय आदारफोरखौ दोगोन खालामनानै लोगोसे देहा सिङांव जमा जानाय मैलाफोरखौ बाहेरायाव सिगार होनोनायाव मदद खालामो आरो
औ
बेबायदिनो जोंनि देहाखौ गोगो आरो गोख्रोङै लाखिनो थाखायबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो ।
औ
न'नि आरो बाहेरानि जिब जुनारफोराबो देहाखौ थाजिम आरो गोगो गोख्रों लाखिनो थाखाय दै लोंनांगौ जायो मानो होनबा जिब जुनारफोरनि अनगायैबो रज' जिब बाहायग्रा आबाद मावनाय हाग्रा बंग्राफोरनि थाखायबो देरनो बा लावनो आरो थांनानै थानो थाखाय दैखौ नांगौ जायो आरो
औ
दैखौ जोङो गोबां ओ बा अखानिफ्राय बा हाखर हाला बिलो बिलोमा फुख्रि दैमा दैसा लैथो लैथोमा बायदिफोराव जोङो दैखौ मोननो हा यो आरो
औ
बेफोरबायदिनो हानि सायाव थानाय दैफोराव देहाखौ खहा खालामनो हाग्रा बायदि रोखोमनि बेरामनि जिउसायाफोर थायो बेनिखायनो जोंनो लोंनो थाखाय गोग्गो दैखौ जों हा सिंनिफ्राय निज महरै ग होनानै बा दैखर दंखल पाम्प सेट बायदिफोरनि राहाजों बाहेरायाव बरननानै लानांगौ जायो आरो मानोना गोथौ हारसिंनिफ्राय बरननाय दैखौ गाज्रि बेरामनि जिउसाफोर थानो हायो होननानै ओ मिथियो आरो जों
औ
बेबायदिनो दैखौ फुदुंनानै जेब्ला दैया गुदुं जायो। अब्ला खफ' जानानै गोजौ फारसे दावखोयो बेखौनो दैनि महर सोलायनाय होननानैबो जोङो बुंनांगोन आरो
औ
आरो दै फुदुंनायनि गोजौआव मोनसे दाखिनिजों होथेना ला लायोब्ला दसे उनाव दाखिनाया दैनि खफ'आ ओ जमा जायो आरो बिनि उनाव दाखिनिखौ बोखारनानै दलरै दोनबा गुसु खालामा खालामब्ला ओ नुनो मोनो जे बे खफ'आ जमा जानानै फिसा फिसा दैनि थरथिं जानानै थायो। आरो बेबायदिनो दैया खफ' जानानै अख्राङाव जमा जानानै बे जमा जानायानो अखा महरै जोंनि बुहुमाव गोग्लैफैयो आरो
औ
बेबायदिनो दैया जोंनि सोरगिदिं खफ' आरो जोमै जानानै गोजौआव बारजों लोगोसे गोरोबनानै थायो।
औ
गोबांथार सान्दुं दुङोब्ला हाखर हाला बा बिलो बिलोमा बा दैमा दैसा लैथो लैथोमाफोरनि दैया साननि दुंनायजों गोजौ फारसे उरायलांनानै जोमै जानानै थायो आरो आरो गोबां जाम्फैफोरा जमा जानायनि उनाव फिसा फिसा दैनि थरथिंफोरा लोगो नांनानै गिदिर दैनि थरथिं जानानै गाहायाव गोग्लैबोयो जायखौ जोङो अखा होननानै बुङो आरो
औ
बेबायदिनो ओ दैया जोंखौ थांना थानायाव गोबां मदद होयो। आरो दै नङाब्लाबो जोङो थांनानै थानो हाया। दा नोंथाङा ओ दैनि सोमोन्दै एसे बुं ओ फोरमायनानै होदो।
दै होनोब्लाथ' नोंथां दैखौ जों नि जिउ होननानै बुंजायो।
औ
मानो होनोब्ला जों दै नङाब्लानो थांनानै थानो हानाय नङा।
औ नंगौ।
दैखौ जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै सि जोम सुनाय आबाद मावनाय
औ
बायदि गोबां खामानियाव बाहायनांगौ जायो।
औ नंगौ।
दै नङाब्लानो बिफां गासैबो जिबि बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि थांना थानो गोब्राब होननानै बुंजागोन। मानो होनोब्ला बंफां लाइफांनोबो थांनानै थानो थाखाय दै नांगौ जायो। लोगोसे जिबियारिफोरनोबो आदार जानो जा नायाव दोगोन खालामनो थाखाय दै नांगौ जायो। दैया आदार दोगोन खालामनायाव हेफाजाब होयो।
औ
लोगोसे जों दै लोङाब्लानो थानो हाया।
औ
आरो दैनि फुंखाफोर होनोब्ला जोङो अखा फुख्रि दैखर दंखल बायदिखौ बुंजागोन आरो।
औ औ
गोग्गो दैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो हा सिंनिफ्राय मोनो। होननानै बुंजागोन। मानो होनोब्ला जों गोग्गो दैखौ हा सिंनिफ्राय दंखल आरो दैखरनि दारै आरो मटर पाइपनि दारै दैखांबोनाय जायो।
औ।
आरो दै-दैयाव जोङो गाज्रि सेवनाय जिब जुनारनि गोथै आरो बायदि गाज्रि सेवनाय जाबोर जथरफोरखौ गारनो नाङा
औ नंगो
दा बे दैयाव गाज्रि मुवा जिब जुनारनि गोथै सेवनाय बायदि गारनाय जाबोर जथरफोरखौ गारोब्ला बेयाव बायदि बिजानु सोमजिनो हागौ।
औ
आरो बे बिजानुनिफ्रायनो सुबुंनि जिउआव बायदिसिना बेमार आजार सोमजिनो हागौ
औ
बिनिखायनो दैखौ जोथोनै लाखिनायाबो जों सुबुं माहारिनिनो मोनसे बिबान होननानै बुंजागोन नोंथां
औ नंगौ।
आरो दैखौ बायदि हाबा हुखा कास खर्म'फोरावबो बाहायनां बाहायनाय नुनो मोनो
औ
आथिखालाव हाबा हुखा खासकर्मफोराव दैखौ बेसेन होनानै बायना लाबोनायबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ
गोदो हाबा हुखा खास खर्म' जायोब्ला मैगं थाइगंफोरखौ दैमा बा फुख्रियाव सुनाय जायोमोन आथिखालाव बायदि बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोग्गो दैखौ बांसिन बाहायनाय जों नुनो मोनो
औ
गोग्गो दै मोननो थाखाय सरकारा जोंनो गोबांहाय सुबिदा खालामनानै होबाय गासै गामियावनो दैनि फुंखा दै टेंकि लुनानै होबाय।
औ
आरो खायसे खायसे दैखरबो जावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदिनो जों दैखौ गोग्गो दोहैया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय साबजाथाव
औ
बेबायदिनो जों दैखौ जेब्लाबो जोथोनै लाखिनांगौ बेयाव गाज्रि सेवनाय मुवा बेसादजों गारनो नाङा
औ
दैखौ अराय सम जोथोनै लाखिनाया जों सुबुं माहारिनि बिबान होनजागोन नोंथां।
औ नंगौ
बिदिब्ला नोंथां
औ सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
दे नोंथां।